नोंथां।
औ खोनादो नोंथां, औ।
मा खामगासिनो दं दायो?
ओ आं दं ओरैनो नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो नै जिरायना दं दा दसे थानानै ओंखाम ओंख्रै संनोसै।
औ ओ नोंथां खौ आं खल हरनायनि जाहोना जाबाय नोंथांजों एसे खोथा सावरायनोसो हरनाय जादोंमोन आं।
मानि सोमोन्दै सो सावरायनो नोंथाङा एसे फोरमायदो
लाव जेनबा आबादखौ माबायदि ओ मावो, मैगं थाइगंखौ माबायदि गायो बे बेनि बागै एसे मोनथिनो लुुबैदोंमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। नोंथांनि सोंलुआ मोजां आं मोजां मोनदों नोंथांनि सुंलुखौ ओरैनो। सरासनस्रायै जेरैबायदि नोंथांमोननि ओनसोलावबो आबाद। मावो। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ऐ बेबायदि आबादखौनो मावनाय जायो मानो होनबा। जों मोन। से हादोरसायावनो थायो। जोंनि मिथिंगायारि आबाद। हावा बारहावाफ्राबो गासैबो एखे जोब।
औ औ।
नोंथांमोननाव जेरैबायदि आबाद मावो। बेबायदिनो जोंनावबो एखे नाथाय आं एसे। नुनो मोनदों माइ आं आबाद माइ आबाद मावनाय। नि एसे सोमोन्दै आं एसे फोरमायनो एसे आं फाराग। नंगौ नंगौ औ आं। एसे फारागथिखौ नुनो मोनदों आरो नोंथांमोननिजों आरो जोंनि ओनसोलजों आंथ नोंथांनि ओनसोलखौबो मोन मिथिया थेवब्लाबो आं बुंनोसै खारन मानो होनबानो आं जोंनि जायगानि सोलायै। गासिबो आसामनि जायगायावनो बेबायदि माइ हानायखौ नुनो मोनाखै आङो मानो होनबा ओ दा दानि जुग खौथ' बा आथिखालाव एसे एनै ट्रेक्टरफोरजोंबो माइ हाग्रा मेसिनफोर फैबाय दा गोदो गोदो जिहे थु जोंनाव मेसिनफोर गैयामोन बेबायदि माइ हाग्रा दा बादियावहा बि बे समावहा बै समाव ओ माइ मानसिफ्रानो हायोमोन नालाय हिनजाव जा हौवा जा गा गासिबो ज' ज'हैनो माइखौ हानाय नुनो मोनबोदों बेहाय आङो माइनि माइनि जि ओ बि मुथा खायो मा होनो नोंथांमोना मानो मुथा खानाय होनना बुङो ना औ मुथि खानाय बे मुथि खानायखौ आङो जोंनि ओनसोलनि सोलायै आलदा ओनसोलफोराव खौ आखाइसे बा ओ फिसा फिसाहै मुथि खानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय जोंनि ओन सोलाव बे माइ हानानै मुथि खानायखौ एसे गिदिरहै मुथिखौ खायो।
औ
जोंनियाव जोंनि ओनसोलावहाय गिदिर गिदिर मुथि खायो आरो माइखौ। बेखौ नुनो मोनदों मानो होन बा बियो ओ रोगा नायावहा एसे सुबिदा जायो गिदिर खाबा मानिया औ खेबसेयावनो जों गिदिर गिदिरनो गथायबाय थानो एसे गोरलै जायो। थाब खामानिया थाब जायो बेखायनो थाब जानाय ओंखायनो जों गिदिर गिदिर खायो खानानै जों बेखौ आरो ओ माइनि मुथा मुथिखौ
औ औ
ओ जों बेखौ जलंगाजों रोगायोमोन ना माइखौ बाननानै औ बे बाननानै जलंगाजों रोगानायावहाय एसे एसे हेफाजाब खालामो आरो माबोरै हेफाजाब खामो होनबा जों ओ बे मुथि गिदिर खानायावहा मुथिखौ ओ मोनसे मुथि बा दसथा बा जिथा जिथा मुथि मुथि बा जिनै जिनै मुथि जाय जाय बोखांनो हानायनि केपासिटि बायदियै बेखौ जों फारनैथिंबो गिदिर गिदिर मु थिखानानै बेखौ फोथार नि दुब्लिनिफ्राय जेरावहा जों लामा बा नसिम लाबोनो हायो आरो बाननानै जलंगाजों बेबायदिखौ आं नुनो मोनदों दों
उम उम ओमफ्राय नोंथांमोननि ओन्सोलाव ओ बायदि दैज्लां समाव मा मा मुंनि माइ गायो जेनेबा गोबां रोखोमनि ओ ओंखारदों माइफोरा नंङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव थ' नै सरासनस्राहै जायबादि माइ दं दानि गोदान गोनोखोआरि मुगायाव जोंनि आसाम सोर कारनिफ्राय जिहेथु बे आबादारि फसंथान दं जेरै एग्रिकालसार दिपार्टमेन्ट होनना बुङो औ एग्रिकालचार डि पार्टमेन्टनिफ्राय गोदान गोदान माइनि जोलै बिथांमोना बानायगासिनो बेफोरो माइनि जोलैखौ बिथांमोना मोजां जुदि मोजां ओ फिथाइ थायो बा प्रडाक्सन मोजां होयो अब्लानिया बिथांमोना बेखौ रायजोफोरनो बा आबादारिफोरनो बे जोलैखौ हगारना होयो। बेखौ मावहोननानै थ बेबायदिनो गोदान गोदान माइ फैदों खोनादों आंबो। जेरै ओ बाहादुर माइ होनना बुंङो। आरो औ मोननैसो आरो माबा माबि माइ दं आं बेखौ गोसोआव फैयाखै। आरो जोंनावथ ओरैनो जों गोदोनिफ्राय आबै आबौमोननिफ्राय मावबोनाय माइ आइ जं माइ। बर माइ बा माइसालि होनना बुङो आरो आरो बेबाय रनजित माइ होनना बुंङो। आरो लक्स मन माइ होननायबो मोनसे दंमोन। दानि आथिखालावहा बे लक्ष्मन माइखौ औ नंगौ नंगौ रन्जित आरो आइजं माइखौ थ दासिमबो मावगासिनो। माने मानसिफ्रा औ सुबुंफ्रा नाथाय बे लक्ष्मन माइखौ जों जों खोनानो मोनदिला।
औ औ ओमफ्राय नोंथां औ दाथ दैज्लांआव नोंथांमोननि ओनसोलाव माइखौनो गायो नङा होमबा नोंथां? बिनि औ औ बिनिफ्राय ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव दैज्लाङाव मा मा मै गं थाइंफोर गायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
मैगं थाइगं होनबा मैखोमै जों दायो दैज्लां बोथोरनि मैगं थाइगं बुंबा आ गोथां मैगङावहाय जों खुमब्रा जोगोनथ आरो बेबायदिनो खांख्रिखला। आ बेनो बेबायदियैनो सबाय बिमा।
औ औ
पटलफोर
औ औ
आरो दंबावो मोननैसो
ओमफ्राय ओम मेसें बोथोराव औ औ औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ बेनिफ्राय नोंसोरनि ओनसोलाव नोंथां मेस सें बोथोराव मा मा मैगं थाइगं फोनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनि ओनसोल लाव ओ जोंनि ओनसोल माय आं मावबिदान्थि बादिहै बा एगजामपोल
औ औ नंगौ नोंथां।
दि आं गाव आं गावनि गामिनि खोथाखौ बुंनोसै एसे। जोंनि गामियाव गासै ओ नैजौसो नखर दं।
औ औ
औ गिदिरथार गामिया जोंना ओ गोजाम गामि नालाय। गोबां गोजाम जाबाय जोंनि गामिया। औ नैजौसो न खर दं बे नैजौ नखरनि गेजेराव बांसिनानो आबादारिफोर। औ बे आ आबादारि बा गावनि जिउखौ खुंलां थाखाय आबाद मावनानैनो जायो।
औ औ नोंथां नोंथां नोंसोरनि नोंसोरनि ओनसोलाव आबाद मावनो थाखाय जेनबा जों हा ओ दुब्लिबाबो नि थाखाय एवग्रोना लानांगोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
दुब्लि एबा फोथ नोंसोरनि ओनसोलाव दाबो मोसौ जोंनो हालिवो ना ट्रेक्टर बो एवनाइ
औ जेरै सरासनस्रायै आं फोरमायनाय बायदि सिग न'आवनो ओ जोंनि गामियाव हा बा जोंनि ओनसोलाव बांसिन मानसिफ्रानो आबादारि। औ बेबायदिनो। जाय ओ गावनि सुबुं जिउखौ बा गावनि‌। ओ सानफ्रोमबोनि जिउ। खौ रांखान्थि खामायनो आबादारिफ्रा। अ गावसोरो सिजोनेल नङा आरो बिसोर बोसोरारि नङा। बोसोरारि आबाद मावा बिसोरो जायफोर बिथां आबाद। आबादारिफोरा। गासिबो। अ बोथोरावनो। बिथांमोनहा आबाद मावो बिसोरनि बिथांमोननि नखरावहा जों मेसिन बा ट्रेक्टरफोरखौ नुनो मोननाय जायो। नाथाय औ जाय। बिथांमोनहा बोसोराव खेबसेल आबाद मावो जेरै। माइल गायो बिथांमोनहा बोसोरावहा बिथांमोननि न। हराव जों। थ नुनाय मोननाय जाया। बिथांमोना सरासनस्रायै। ओ बिथांमोना माइनि बोथोरावहा दा नै दैज्लां बोथोर। ओ मा होमबा बोथोराव बिथांमोना मालाय। गुबुननि। गुबुननि तेक्टरखौ। फैसा होनानै। बिथांमोना हालेवहैयो ट्रेक्टरजों नाथाय बिथांमोना ओ मेसें बोथोरफोराव अखा एसे नआव जानो होनना मैगं गायनोबा मैगं फोनोबा बिथांमोना टेक्टरखौ लिंहरला। मानो होनबा रांखान्थि गोबां थाङो बेहायबो रांखौ। सावरि बांसिन नांगौ बेखायनो गावनि न। हराव थानाय मोसौजोंनो बिथांमोन खौ हाल एवनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो जोंनि गामियाव ओ बा जोंनि ओनसोलाव आबादारिफ्रा बांसिन नालाय बिथांमोना ओ मोजां आबाद मावनानै गोबां रां खावरिबो खाव खामायनायखौ जों नुनो मोनदो
औ आङो औ नोंथांनो एसे खोथा फोरमायनो सानदोंमोन नोंथां ओ जेनेबा दानि जुग जुगाव जेब्ला गोदान मुगाजोंनो बांसिन मानसिफोरा सोलिनो नाजादो नङा होमबा नोंथां ओ थिग बिब्दिनो जोंङो आबाद मावनो थाखाय माइ गायनो थाखाय जेनेबा आगोल जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो मै मोसौजों जेनेबा हालेवनायखौ बांसिन नुनो मोनोमोन नोंथां। उम उम बे आं बिखौनो मिथिनो मोनदों जि ओ आगोलनि बायदि दानि जेनबा दानि जुगाव मानसिफोरा मोसौजों बारा हालेवला नोंथां माबा ओ ट्रेक्टरजोंसो बांसिन हालेवनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां नोंसोरनि थिं बिदि फारागथि दोङो नामा?
नंगौ नोंथांमोननि ओनसोलाव जिबायादि सोलि बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बांसिन खिन्थु दा नै दा बे दैज्लां बोथोरनि जाय जों माइ गायगोन माइनि आबाद मावगोन बेहायथ आ गुजि बा गुजिबा जौ बुंजायो ट्रेक्टरजों हालेवो होननानै दानि जुगाव ओरैनो माइ गायनाय ट्रेक्टरबो फैबाय माइ गायनाय मेसिनबो फैबाय नाथाय बिखौ एसे ओ बाजारावहा बांद्राय दाम बा बेसेन गोस नि थाखाय मानसिफ्रा बा सुबुं फोरा आबादारिफ्रा मा बां बायनो हायाखै नाथाय बे खौ दा माइ गायनायावहा दासिमबो जों जों मान सुबुं आइजो सुबुंफोरखौनो जों दाबो लागायो माइ गाय हैयो आरो दासिमबो औ नाथाय माइ हानाय बोथोरावहा हानायाबो बांसिन दायो आ मेसिनजोंबो ट्रेक्टरजोंबो हानाय नुबोगासिनो
औ औ
नाथाय माइ गायनायखौ जों दासिमबो बांसिनखौनो गुजिजौखोन्दो खोनो जोङो मानसि दा हिनजाव मानसिफोरजों माइ गायहैनायखौ नुदों आरो
औ नंगौ नोंथां थिग ओ नों बुंनाय बादिनो जोंनिथिंबो बिदिनो सोलिदों नोंथां
नंगौ
औ जेनबा बांसिनानो बिद बिदि फोथार दुब्लिफोरखौ हेवनो थाखाय ट्रेक्टरखौनो बांसिन बाहायो आरो नोंथां औ जेनेबा गोदोनि बायदि बिदि मोस सौफोरजों हालेवनायखौ एसे खम बिबांनि नुनो थांदों आरो नोंथां जोंनिथिंबो
दानिया नै आथिखालावथ मोसौखौ फिसियो नआव मोसौ फिनो होनबा बांसिन जों जारसि मोसौ बा मोसौ मोसौ गाय बेफोरखौसो जों बांसिन फिसिनाय नुनो मोनो आरोना मानो होनोबा नोंथाङा मोसौ गायफ्रा गाइखेर होयो नाथाय नाथाय माबा आ बेफोर मोसौआ मोसौ आ मा होनो बेखौ आ मोसौ बलद मोसौ बलदजोंसो मोसौ बलदजोंसो जों हालेवोमोन नालाय नाथाय मोसौ बलदखौ गोबां ओ जोबोद खम नुबोगासिनो जों दायो औ दानिया मोसौ बलद खौबो बांद्राय फिनायखौ नुनो मोनला गासैबो फियो माखौ औ मा होनदों मोसौ गायखौसो
औ जेनबा गाइखेर मोननो थाखाय
गाइखेर मोननो थाखाय आरो गाइखेर फा फाननानैनो खायफा बा माखासे नखर फोरा रां मोन्ना नै गावनि न' खर खौ सालायबोगासिनो बाजार खरसा नोंगौ बाजार खरसा दिहुनो आरो मा खायसे गरिब नखर बा दु जि दुखुआ माने गरिब नखरफ्राबो बिदिनो एसे औ माइरं बायना जानाय मा बायना जानाय गामि ओनसोलावथ बेबायदिनो गासिबोथ धोनि नंङा बा नि-निखावरि निखावरि नख खरबो दं। बिथां निखावरि नखर फोरनि सुबुंफ्रा बेबायदिनो फिनानै बा हाजिरा खामला मावनाबो जाबोगासिनो दासिमबो गासैबो आबाद मावजोबो बेख खोथा नंङा गामियाव थाबानो आ माखासे निखावरि न' खर फ्रा आबाद मावनोबो हा गैया। दासिमबो
औ औ नंगौ नोंथां ओ औ औ बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय नंङा होमब्ला औ बिदिब्ला नोंथांजों रायज्लायनाया आं जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों नोंथां
औ आंबो नोंथांजों सावरायलायना एसे जोबोद गोजोननाय मोनबाय औ औ दोनथबाय दे गोजोननाय थाबाय।